हेल'
हेल'
औ नोंथांजों दसे समाय रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ ओमबा आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जेरैहाय जोंनि ओ आबादनि सावयै ओ आबादनि बागै सावरायनो होननानै सानदां नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
औ जोङो ओ आबाद होनबाथाय बांसिनानो बर'फोरा नो हालेव गोदोनिफ्राय हालेवनाय एवनानै बा माइ गायनाय खौ नुनो मोनोमोन। ओमफ्राय ओ गोदोहाय बांसिनानो मोसौजों हाल एवनायखौ नुनो मोनबोदों आरो ना। दानि जुगावहाय ओ जेरावहाय ट्रेक्टर ओंखारनायनिफ्रायनो हालेवनायखौ बा मोसौदो हा हालेवनायखौ नुनो मोनदिया। ओमफ्राय जोङो ओ माइ गायनोहाय मा मा गोनांथि जेरैहाय गिबियावनो जोङो मा खालामनाय जायो एसे फोरमायहरनोसै आं नोंथांनि नोंथांजों एसे सावरायहरनोसै। गिबियावहाय जोङो ओ थांनाय बोसोरनि जा माइ थायो जोङो एक्सट्रायै दोननाय जायो जेरावहाय जोङो ओ जोलैनो होननाय जायो। ओमफ्राय जोङो ओ जेरावहाय माइ बस्थायाव बा माबानि बस्थायाव सोनानैहाय ओ बो नि नङाबा दैमाफोराव साननै गाहाम बा हरनै गाहाम सोमनानै दोननाय जायो खोथियाखौ खोथियानि थाखाय। ओमफ्राय सोमनानै दोननायनि थाखाय साननै बा हरनै दोननानै ओमफ्राय जोङो न'आव लाबोनानैबो हायावहाय लखबनानै मोजां गुवार खालामनानै दोननाय जायो आरोना। जेरावहाय गाजा बेरनो थाखाय जोङो बिलाइ बिलाइ बा थास' बिलाइ बा बस्था जिफोरजों खोबनानै दोननाय जायो। जेरावहाय गाजाया मोजाङै ओ बे रोबा बा ओ खोथिया मोजां जाथों होननानै रज'नो होननानै माने बेरनो थाखाय दोननाय जायो आरो ना हरनै गाहाम। इयावबो हरनै गाहाम सोमनायाव आरो इयाव दोननायनि थाखाय गाजा बेरनि थाखाय हर हरब्रैयानो जाहो खायो सानब्रै। जेरावहाय ओमफ्राय जोङो खोथिया जेरावहाय फोगोन बेयावहाय जोङो मोसौवजों मोजां हालेवनानै बा दैफोर ओ दैफोरथ' थानाङा माने जेरावहाय खोथिया फोगोन नालाय दैजों थांजोबगोन ओंखायनो मोजां हालेवखांनानै जोङो खोथियाखो जा माइ थायो उ माइखौ मोजां सार नानै होनाय जायोना जेरावहाय समान जाथोबा मोजाङै रज'बासो जोङो खोथियाखो फोनो आराम जागोन मोजां जागोन होननानै साननाय जायो। ओमफ्राय जोङो ओ गेजेर गेजेर जोङो नायबायबो थानांगो जेरावहाय दै थानांगौबो दै एसे एसेबो था नांगोन ओमफाय जोङो माइ गायनो होनबाथाय हाल ओ जेरैहाय हौवाफ्रा आलि दाननानै। दालि खोनानै ओमफाय ओ जोङो न'नि मानसिफ्राथ'ओ बुरजाबाथाय गायजोबनो हाया नालाय ओंखायनो जोङो ओ हालेवनानै जेरावहाय ट्रेक्टरानो बांसिनानो हालेवो दानि जुगावहाय मसौ औ बारा गैलियानो बा नुलानो होनबा फाय ओफाय जोङो ओ सासे सानै बा बुरजा हा थाबाथाय जोङो। आयजोफोरखौ लेंहरनाय जायो जेरावहाय माइ गायनो ओमफाय माइ गायनायाव आइजोफोरखो नांगौ जायो आरोना बा गोनांथि जायो न'खरनि मानसि बिफोरा आ समनि आंखाल बा ओंखाम ओंख्रिबो होनांगो होननानै ओ बा संनानै होनाय जायो नालाय ओंखायनो आइजोफोरखौ लेंहरनाय जायो हाजिरा महरै दानि जुगावहाय हाजो जिरा होनबाथाय हाजिराया बहुद दाम जाबाय जेरैहाय जोंनि इयावहाय आइजो माहारि बिसोरो थिनस' खरि ओमफाय हौवाफोरनिया सारिस' आरोना ओ समनि आं खाल बा ओ दिनानो सोलायबाय होनजायो जेरावहाय ओ गोदोनि जुगा गैलिया ओमफाय ओ नोंथांमोननिखि जेरैहाय हाल एवनायखौ मोसौदो एवनाय जायोबा। जायोना जाया एस खोन्थानो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जेरैहाय नोंथाङा बुंदों ओ बिदिनो होनायाथ' बिदिनो फैयो। आरोे बि बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंदों जोंनिथिंबो बिदिनो एखेनो बायनाय जायो आरोना नाथाय नों थांमाने जों ओ ओ थामजौनि गायोना नोंथांमोननिजों
औ औ
जोंनाजों ब्रैजौ बिदि थांबाय आरोना दामा माने गायनायनि दामा आरो हालेवनायखौ नायोबा बाजौ द'जौ बिदि थांबाय आरो
ओमफ्राय बिनो गायनायाथ' जोंनिथिंबो गायो माने। बांसिन बांसिनथ' होननो हाला माने जोंनाथिं बांसिनानो गयनि आबाद दङ ओमफ्राय बिनि अनगायै जोङो माइखौ एसे फान गायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना जोंनि जोंनि साइदजों आरो गायनायाथ' बिदिनो दाथ' जोंना बिगियानारि आदब खाय दा बेफोरो ओ माने गोबाव सम लानायखौ ओ खम समनि गेजेरावनो माने फोजोबनो हानाय बिदि रोखोमनि दाजेम ओ ओंखारबाय आरो ना। जेखौ जोङो बाहायनानै जोंनि खामानिफ्रा थाब थाबै जागोन। आरो इजियै जागोन बेखौ नायनानै दायो जोंनावहायथ' हालेवनायखौ नुनो मोनो। हालेवनायाबो दं नाथाय बांसिनै जोङो नायोबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनायखौहाय जोङो नुनो मोनसै आरो ना। आ ट्रेकटर अनगायैबो बे मेचिनफोरजों गुबुन गुबुन मेसिनफोरजों जोङो हाल एवनानै गायनायखौ नुनो मोननो। ओरैनोबाबो माने जोङो बांसिनावहाय ओरै होनायखौ नुनो मोनो माने सिगां हालेवनांगौआ बे खारायनांगौ। जे फार्स्ट टाइम हालेवनायखौथ' जोङो खारायनाय होनो नालाय। बे खारायनायखौहाय खस्थ' जायो नालाय हाग्रा बंग ग्रानो बिराद बोलो नाङो नालाय माने बेखायनो जोङो बांसिनानो माने गासैखौबो ट्रेक्टर होआलासे बिसिनो बे खारायनायखौ ट्रेक्टर होग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। जेन' बेयावहाय बे जायगाखौ ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै एसे गुरै खालामनानै बेवहाय दै सोनानै जेन' गुरै जायो आरोना मोसौजों हालेवनो थाखाय बेखौ नायनानै जोङो ट्रेक्टरखौ सिगाङै होग्रोनाय जायो। आरो उनावहाय जेब्लासिम गायगोन बेखौ जोङो हालजों एवनानैहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो सोरनाबा सोरनाबा जुदि मोसौ गैया आरो बिदि हालेवग्रा मानसि गैया बिदिबो थायो नालाय न'खरावहाय। फिसा फिसा न'खर थायो। बिदिनो मावनो मानसि गैया बिदि थायोबा जोङो ट्रेक्टरजोंहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना आरो ट्रेक्टरजों हालएब ब्ला जोङो म दानि दिनावहाय माने बे दैज्लां बोथोर समावहाय हालेवनो थाखायहाय जोङो हालुवा मानसि आरो मोसौ बेफोरखौ मोनांगौबि बिरागोब्र जोना म जेनबा आ अ बिगाथाम बिगाब्रै माइखौहाय गायजोबनो सानदोंबा होमबा आंनोथ' हालेवग्रायाबोथ' साथाम साब्रै नांगोन नालाय दा बेखौनो माने मोनलायनोबो गोब्राब जाबाय। आरोना बेफोर मावग्रा मानसि आरो बिदि मोसौ मोननोबो गोब्राब जायो सोरबा आ दाननो मानसि नांगोन सोरखौबा आलि खोनो मानसि नांगोन खोथिया रोगानो मानसि नांगोन। बिदि जायो नालाय ओमफ्राय हायो बेनिखायनो माने हालेवनायावहाय मानसियाबो थोलाया नालाय बेखायनो माने ट्रेक्टरजोंबा आं जेसेबां गायनो गोसो आङो दस बिघा फन्द्र' बिघा गायनो होनबाबो माने ट्रेक्टरजोंबा खेबसेनो थाङो नालाय बेखायनो माने खेबसेनो मावनानै खेबसेनो माने फोजोबनाय आरो दलै जेन' सान्थि रोखोमै थानो बिदि सानो नालाय मानसिया थाब फोजोबनानै बिदिनो थिग क्टरजोंहाय थाब थाब हालेवनानै थाब थाब खेबसेयैनो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आ मा होनो आरो गायग्राफोरखौथ' जोङो गोबां गोबां खेबसेनो लानानै हिनजावफोरानो गायो जोंनाथिंथ' माइ गायनाया। हिन्जावफोरखौहाय बिदिनो खेबसेनो गो बिफाङैनो लानानै माने माइखौहाय गायहोनाय जायो आरो ना। जोंनाथिंबो बेनो सोलियो आरो बेनि अनगायैबो ओ बेयावथ' जोंनि थिं गायनाय समावथ'। ओ माने फुंनि आरो साननि बिदि ओंखामफोरखौबो जाहोनाय नुनो मोनो आरो बेखौहाय दायो बे दानि दिनावहाय जोङो खम नुनो मोनसै जे बे बे हालेवनाय समावहाय जे जेब्ला माइखौ गायो लास्टावहाय जोबनायावहाय गायनायावहाय जोंङो बेखौ नुनो मोन नो मोनोमोन ना सिगांनि समाव जांख्रा नआवहाय मा होनो ओ ज' ज' ओंखाम संलायनानैहाय जानानै ओ मा होनो हाब्रुखौहाय फुनला लायनानैहाय ओ बिदिनो होसोलायनानै फोननाय बिदिखौ जोंङो नुनो मोनोमोन माने रंजालायनायखौ माने गायखांबा
दा बेखौहाय एसे खम नुनो मोनसै आरोना दानि दिनाव सिगांहायथ' माने रंजालायनाय बिदि थायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय बांसिन बिदि फैसा होनानै गायनाय हाजिरा लानाय बिदि हाय नुनो मोनसै नाथाय सिगांनि दिनावहाय माने नोंथांनावहाय जुदि आं दिनै गायनानै माइ गायनानै हैबायबा नोंथाङा नेक्स्ट दिनावहाय आंनाव गायनानै होफैबोगोन बिदि आवाय गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना सिगांनि समाव नाथाय दायो जोंङो बेफोरखौहाय सोलायबोनाय सोलायबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो आरोना दिनै बिदिनो जेरै बोथोरफोरा सोलायदों आरो बिदिनो गोदान गोदान आदब खायदाजों गायनायफोरखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो ना
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं थ बिदिनो दासिमबो गायनायखौ नुनो मोनो नामा आरो हाल जां ख्रा जानायखौ नुनो मोनो नामा नों
औ ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेरावहाय जोंङो गोदोहाय बांसिनानो नोंनाव गायबाथाय आं आंनाव गायफैयो जेरावहाय जों बदल होननानै मिथिना मोनो। गायनायखौ गायबाथाय जोंङो बांसिन बिनानैदि हाल बा जोबखालि जोंङो नखरावहाय रंजानानै बा जा न'खरनि सोद्रोमायखौ हाब्रु फोननानै बा मोनसे रंजानाय रंजानाय बाय रंजानाय बायदि खालामोमोन आरोना हाय ओमफ्राय ज'यैनो ओंखाम बोथिसे जायोमोन जाहाल थिखांनाय बा जोबनायनि खुसि रंजानाय नो ओंखाम बोथिसे जयैनो मोजां जानायखौ नुनो मोनबोदोंमोन ओमफ्राय दानि जुगावहाय जोंनियावबो बे बांसिनानो बदल गायनायखौथ' गैलानो ओमफ्राय हाजिराखौनो लानाय जायो आरोना हाजिरा फोरा माने बांसिन बिदि बा रंजानाया नुनो मोनला बा जानायखौ नुबा हाजिरायाथ ओंखाम थाखायो नालाय ओमफ्राय लास खालि जेब्ला जोबो इ खालि माने बारा बिदि रंजानाय जाला आरोना गोदोनि बायदि ब नुला औ
होमबा नोंथांजों नों सावरायनानै दिनैहाय बेफोरबायदिखौ सावरायनानै नोंथांजों जोंङो नोंथांनिफ्रायहायो मिथिनो मोनबाय नोंथांजों सावरायनानैहाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा जोंङो बेयावनो दोनथ' नायसै नोंथाङा उननि समावहाय जोंङो सावरायबावगोन आरोना
औ दे होमबा नोंथां